हेलौ हेलौ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रियै दङ ना?
औ फ्रियावनो दं नोंथां नोंथाङालाय
आंबो फ्रिआवनो दं ओमफ्राय नोंथाङाहाय जोङो जोंनि बागै रायलायनायखौ मिथियाखैबो जानो हागौ बे जोङोहाय अनलाजों दाउनि सोमोन्दै रायलायगोन आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथां आं अनलाजों दाउखौ जानो मोजां मोनो ना?
औ मोजां मोनो नोंथां
उम आंबो जानो मोजां जां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा बांसिन नों संनायखौ जायो ना गुबुन संनायखौ जायो नोंथाङा?
आंथ' आं गुबुन संनायखौसो जायो नोंथां नोंथाङा संनो रोंगौ नामा
आङो संनो रोंगौ ओ अनलाजों दाउखौ संनो रोङो अनलाखौ फार्स्टआव बिदिनो माइरंफोरखौ अन गुन्दै बनायनानै संग्रोनां अन गुन्दैखौ बानायनानै लाग्रोदो बिनि उनाव दाउफोरखौ बुथारो दाउ नङाबा बेलेग बुस्थुबबाबोथ' होजायोना अनलायाव दाउफोरखौहाय बुथारनानै लादो लाखांनानै बिनि उनाव दाउफोरखौ एवदो एवफ्रामनानै नङाबा नोङो बेखौ फाजाबो एवथारनानै दोननो हायो आरो एवफ्रामनानै दोनदो एवफ्रामनानै दोननानै बिनि उनाव सारायखौ होदो सारायख होनानै दै गुदुंखौ ग्लब ग्लब गोदौहा संख्रि बानलु होनानै बे आन गुन्दैखौ होबाथाय गोदौखांसिगोन गोदौखांबाथाय नों बे बेदरखौ होदो बेदरखौ होखांनानै होमबानो बे गोदौसिगोन आरो गोदौनानै होमबा नों दुन्दिया बायदिसिना बिदि होनो हासिगोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङाहाय बर'फोरनि मा मा ओंख्रिफोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो मिथियोबो जानोबो मोजां मोनो आरो मिथियोबो।
औ जोंनि बर'फोरनि ट्रेडिसनेल फुडआनो जों बांसिन सबायजों साम' अमा
उम
अनला अनला खारै बेफोरबायदिखो जायो जोङो नों
औ ओमफाय नोंथाङा दासिम बेफोर बुस्थुफोरखौ संफेरबायना नोङो
संफेरबाय औ नोंथां।
ओमफाय बे बे अनलाजों दाउफोरखौहाय जेनेबा जों जानोथ जायो ओमफफ्राय दाउफोरखौबो दाउ बेदरफोरखौबो नों एक्सट्रा माखासे भेजिटेबोलफोरजोंबो जायो नामा नोंथांमोना?
औ जायो नोंथां।
ओ मा माफोरजों जोंनाबो जायो ओमफाय नोंथाङा मा मा फोरजों जाफेरखो?
बिदिनो आलु गोबां टमेट गोबां गोबां मैगंफोर जों जायो नोंथां।
औ ओमफायहाय नोंथाङा अनलाखौ आरो मा माजों जाफेरगो अनलाखौलाय?
अनलाखौ बेदरनि अनगायै नामा नोंथां?
औ
बेदरनि अनगायै औ दाउ बेदरनि अनगायैथ आलु जोंबो जानो हायो, मेवाइजों जानो हायो, अनला ओंख्रियावथ खारै होनानै जायोना नोंथां?
औ जायो औ।
औ
उम
नोंथाङा मा ओंख्रि
बांसिन गोथाव मोननायाथ ओ सबाइजों साम', नारजिजों अमा बेखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो। उम ओमफाय नोंथांमोननाहाय बांसिन नों सोरो नआव बानायनाय जेनेबा ननि मेवाफोरखौनो सङो ना नोङो गलानिफ्राय बायना लाबोयो। संबा नआवहाय अनलाजों मेवा बिदिफोर संबा।
बिदिनो न नआवनो न नआवथ औवा थायोना नोंथां। बिनिफ्रायनो दानना नै लानानै बेखौनो सङो आरो मोनथाराबा जुदि गलायाव लायनाय जायो नोंथां।
औ जोंनाबो बिदिनो न'आव थाबाथाय न'निखौहाय सङो आरो जोंबो बिदिनो मोनाबाथाय जोंबो गलाफ्रावनो लायो‌। मालाबा न' खाथिफोरनियावबो दङबा बेफोरखौनो लायो आरो
ओं
औ ओमफाय नोंथाङा दासिम नोंनि जाग्रा बेसादफोरखौ नोङो बाहेरायाव जानो साबसिन लोगोफोरजों बाहेरफ्राव माने बेरायनायफ्राव जानो साबसिन मोजां मोनो ना न'आवहाय ननि फेमिलिजों साबसिन जानो मोजां मोनो?
आं बिदिनो गोजानाव लोगोफोरजों ज' ज' जानो मोजां मोनो नोंथां बांसिनखौनो।
औ
नोंथाङालाय?
आंबो बांसिन गोजानखौ जाहैनो मोजां मोनो लोगोफोरजों मोजां लारायलायनानै। नालायनायनै जानाय फोरखौ होमबाना मिसियोना संनानै लांनायफोरखौ जानाय। थावनायफोरखौहाय
औ नोंथां
औ ओमफाय नोंथांनि न'आवहाय बिमाया बांसिन सङो ना नों बांसिन सङो?
अ आंथ बारा संनाय जाया जोंना बिमायानो बांसिन संनाय जायो नोंथां।
ओमफाय नोंथाङा अनलाजों अनलाजों दाउनि जेनेबा मारै सङो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। आंथ' बारा एसेबां रोङा नोंथां थेवबो आं बुंनो सै आरोना। बिदिनो अनलाखौथ' जों न'आव जाग्रा माइरंजोंनो सङो नालाय फासाव माइरंखौ सोमनानै अनगुन्दै खालामो देनानै बेनिफ्राय
दै लासिगोन दै ला नानै दैखौ मोजाङै फुदुंनानै गोदौनानै ऐ बायदिसिना संख्रि बानलु होनानै ओमफाय बे अन गुन्दैखौ होसनसिगोन आरोना ओमफाय बेयावहाय मोजाङै खारै एसे होनानै खौ होसिगोन बिनि उनावहाय बेदरजों संङोब्ला बिदिनो बेदरफोखौ एवफ्राम मोना खानांगोन सिगाङाव बेनिफ्राय बेदरखौ होस'ना होस'ननोसै ओमफ्राय संख्रि बानलु हाल्दै देखानानै दोननायखौ उनाव हो दौनानै होनांगौ आरोना नोंथां
औ
दसे गोदौहोनानै बिदिनो मोदोमनायनि दुन्दिया गंगार दुन्दिया बिदिफोर होनो हायो
औ
जाजासिगोन आरो
ओमफाय नोंथांमोना औव औवा मेवाइखौ बुरखानि जायो ना न'नि गुबैनिखौनो जायो?
न'नि बुरखानिबो जाजायो न'नि गुबैनिया बारा थावनो नागिरा औवा बुरखानिया गोथाव जायो आरोना नोंथां
ओं ओमफाय नोंथाङा माबाफोर सोंबाव नांगौ दंमोन?
औ नोंथाङा साम' ओंख्रि जानो गोथाव मोनो नामा?
साम' ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनो मोननाया उम
अ साम'खौ बायनानै जायो ना गावहा
बांसिन दैमाफोराव लायनानै जाफैनाय जायो आरो साम' ओंख्रिखौ दैमाफोरावहाय साम'जों अनला जोंबो संङो नालाय साम'जों साम' उम साम'खौ दैमाफ्राव लायसिगोन लायनानैहाय बिदिनो सायनानै न'नि सायनानै फुनानै अनला फोरजों संसिगोन। ओमफाय अनलाफोरजोंबो गोथाव जा ओमफाय बेदर जोंबो गोथाव जायो आरो सा सबाय जोंबो गोथाव जायो। आरो बांसि उम। जोंङो अनला जोंनो जानाय जायो अनलाजों माने जायो अनलाजों। साम'जों अनलाजों। ओमफाय नोंथांङालाय?
आं बांसिन साम'खौ सबायजों जानो मोजां मोनो नोंथां।
सबाय जों। औ। अ। आंङो आंङोहाय साम'खौहाय बांसिन ओंख्रि संनानै जायो ओमफ्राय फाजाबो बानाय जायो। फाजा बानायबाबो गोथाव जायो आरो। थावफोरजों ए आराम एवनानै बे खलथाया गोराबाबो सिङाव मोनहैयोना। बियो ओंखायनो गोथाव जायो संनानै जानो। ओमफाय बेखौहाय उसुमाय जोंबो फुदुंनानै जायो आरो। ओमफाय नोंथांमोनहालाय माबायदि जायो?
जोंहाबो बिदिनो एखेयानो नोंसिनि बायदियैनो जानाय जायो नोंथां।
औ ।
साम'आथ' साम' लादायबो थायोना नोंथां बेलेग बेलेग साम' थायोना बिदिनो जोंनिया साम' लादायफोरखौ एरख'नानैबो जायो आरोना नोंथां फाजा संना फाजा संनानै ओं।
ओमफ्राय नोंथाङा दासिमहाय नोंङो बे सम साम'खौहाय जेनेबा नोंङो मा माजों जाफेरखो?
साम'खौ औ गोबां गोबां मैगं फोरजों जाबोबाय सबायजों जाबाय अनला जों जाबाय। आलुजोंबो जाखांबाय ओरैनो गोजा उसुमै बिदैफोर खालामनानैबो जाखांबाय।
औ जोंहाबो दासिमबो इदिनो जादों आरो जाहाबो। अनलाजोंबो जादों सबायजों जोंबो ओमफाय उसुमाइफोरजों ओमफ्राय एवनानै फा फाजाबो जायो आरो जोंहा साम'खौहाय।
औ नोंथां ।
औ
उ
ओमफाय नोंसा नोंथांमोनहा अनला संनाय समावहाय माने अन गुन्दैखौ मेचिननिफाय देनानै लाबोयो ना न'आवनो उवालावहाय देनानै ओंख्रिखौ बनायो सङो?
बिदिनो मेसिनाव देखानानै लायो गोबाव समसिम थांनाय बायद दि ओमफाय जोबथारबाथाय गाव गावनो उवालआव देनानै संनानै जायो आरोना नोंथां ।
नोंथांमोनहालाय?
जोंनाबो बांसिन देब्रबनानै जानाया गोथाव जायो होननानैहाय देब्रबनानै न'आवनो देनानै जायो आरो सोमब्रबनानै मेसिननि लाबोनाया माने बां द्राय थावनाय जाया नालाय । बेनिखायनो उम
नोंथांमोहा माइरंखौ डाइरेक्ट देयो ना दैयाव सोमनानै
उ डायरेक्ट माबानाय जायो आरो नोंथां होमबा दायो जोंनि लायरायनाया एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन । जोब्बाय औ । औ दे ।